औ मा खालामदों?
नै नोंथां दासो सिखारनानै मोखां सुदों आङो
ए होमबाथ' ओंखाम सोंंखाम जायाखै दासिमबो
माथो नौथा जालालांबायलै नोंथां
मा होनो आरो बेलेग जायगायाव थाफैबाय आरो
नंगौ नगौ।
दा नोंथाङा बोथोराथ' मा होनो आरो दुङा सुङा बिदिनो गरमबो बांद्राय नङा दा फुंना
औ नै नै आंबो ओरैनो दङ दासो सिखारारनानानै हा
जाखांबाय नामा
जाथ'वाखैनो सङाखैनो नोंथां।
अ।
होमबा जोङो एसे सावरायनोसै ना मोनसे आयदानि सायाव
औ औ।
दा जों सावरायनो लानाय जोंहा जाबाय गोदो जोंना सुबुंफोरा माबायदि थायोमोन माबायदि रायजो जायोमोन बेनि नि सायाव सावरायनोसै ओमफ्राय आरो दा माबायदि जाखो बेफोरनि सायाव सावरायनोसै आरो नोंथां
औ औ
नङा होमबा
औ दे नोंथाङा एसे बुंफोरग्रोना होलाय
दा गोदो जोंना सुबुंफोरा रायजो जायोमोन होनबाथ' गोदो आबाद मावनानै रायजो जायोमोन आरो दाय जिउखौ खुंलाङोमोन नङा होमबा
औ
बेबायदिनो मा मा आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोंहा बुंनो हायो माइ आबाद मावोमोन गोदो जोंना सुबुंफोरा बेनिफ्राय बिदिनो मैगं थाइगं गायलाबायायोमोन जेरैबायदि जिंखा फल आलु बिलाहि बेफोरबायदि गायोमोन आरोना गोदोनि समाव आबै आबौमोना लोगोसे
ओ हाखर बा फुख्रि बेफोराव थांनानैहाय ना हमहैयोमोन दैसाफोर थांनानै ना हमहैयोमोन माने बेफोरबायदिनो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होननानै बुङो जोंहाथ' गुबैयै माइया जाखाबायनो बेनि अनगायैबो जोंहा हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं बेफोरखौ लायनानै खानानै बेफोरखौ संनानै गोदो बेफोरबायदिनो जायोमोन आरो जि गुफुंलाङोमोन आरो बिदिनो नङा होमबा नोंथां लोगोसे गोदोनि समावहाय जोंना सुबुंफा दंफां दाननानै दंफां दाननानै दंफांफोरखौ फाननानै बेबायदिनो जिउ खुङोमोन जा एसे रां मोनो बेफोरजोंनो लोगोसे आरो गोदोनि समाव जोंना सुबुंफोरा माबायदियै संसार जायोमोन बा रायजायोमोन होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनो जे गोदोनि समावहाय जोंना रायजोफोरा सावरि बादालि जालायोमोन माने माबाफोर खामानिफोर थायोब्ला ज' ज' ज' मावलायोमोन माइ हानाय बा माइ गायनाय बेफोरावहाय लोगो लालानानै खामानि मावोमोन बेयो बेनिखौ बेयो बेनिखौ बदल हिसाबै मावनानै होलायोमोन माने गोदोनि समावहाय माने। रांखावरियाव हेफाजाब माने गोनांथि नङामोन आरो रां रांखावरिफ्राहाय। माने बेयो बेजों बेयो बेजों बेफोरबायदि हेल्प होलायनायमोन आरो हेफाजाब होलायनायमोन। बेबायदिनो जिउ खुङोमोन आरो गोदोनिफ्रा। दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव आरो माबाफोर दंबावो नामा बुंनानै होलांदो आरो। जेनेबा गोदोनि। समाव रायजो खुंनाय आबै आबौमोननि समाव।
औ औ बिदिब्ला आं फंनैसो आं जिखिनि। थियो बिनि बागै एसे फोरमायना होनोसै।
औ औ नंगौ
जोंहाथ बरफोरनि गाहाय आबाद होनोबा माइ आबादानो गाहाय जाहैखाबाय आरो। गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बरफ्रा। बेबायदियैनो माइ आबादखौनो गाहाय आबाद महरै साननानै लाबोखादों। बेनि अनगायैबो आथिखा ङाव नायोब्ला माने आबाद मावनायखौ बरफ्रा माइ आबादनि अन यै गोबां माने बायदिसिना आबाद मावनाय नुसै माने। गो-गोनोखो मुगाजों गोरोबफानानै आबाद मावनाय।
उम उम
बिदिनो माने गोदान मुगाजों खारफानानै। गोबां रोखोम रोखोमनि आबाद मावनाय जेरै जोङो। गोदोथ माइ आबादखौल मावनाय नुयोमोन जाहैबाय। आरो आथिखालाव नय-आथिखालाव नायोबा जोङो दा। नुसै माने गोबां बैग्रि थरमुस। ड्रागन बेफोर जाहैबाय माने गोदान मुगाजों। खारफानानै मावनाय आबाद होननानै आं सानो आरोोना माने गोदो गोदायनि दिनावथ बे बेफोर बिफांफोरखौ सिनायबावानो मोनदां जोंना। माने बर सुबुंफोरा। मानोना बेखायनो दाथ आरो। बेफोरबायदि बिथिंनि आबाद मावनाय नुयोब्ला माने। गोबां बियान बिगियानारि मुगाजों खारफ। फानायखौ नुसैयो आरो ना मानो होनोबा गोदोना। गोदोनि आबाद मावनाया जाहैबाय। मोसौजों हालेवनानै गायनाय। जि माइ आबादानो जा बा थास बिनो हालदै। हाइजें बेफोरखौथ मावखायोमोन नालाय गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो। नाथाय आथिखालाव मावनाय आबाद जे बानलुफोर। माने गोदोबोथ बानलुखौ गायोमोन नाथाय बेफोर आबाद मावनायनि सायाव। माने सोलायनायखौ गोबां नुदों आरो ना। माने आथिखालनि आरो गोदोनि आबाद मावनायनि गेजेराव जों नायोब्लाना। दाइनजि जौखोन्दो माखासे बिथिंफ्रानो सोलायदों आरोना। जेरै नायोब्ला जोङो दा बानलु गायनाय दानि। बिसङाव बानलु गायनायखौ नायोबा जोङो। हाथाय बाजारनिफ्राय जेरै बै प्लास्टिक मारसिन होनोना। बे नङाब्लानो बांसिन आबादफोरनि माने खामानिया। जाला होननानै सानजायो आरो ना। बेखौ बायनानै हाखौ। ट्रेक्टरजों हालौवगोरना लानानै आरो बेखौ खदालजों एसे एसे खोस्रोनानै बेयाव हासार लगायनानै खोबनानैसो बै मा खौ खोबनानैसो बेयाव थुफ्लंनानै बानलु बा थरमुसफोरखौ मा गायनाय नुसै आरोोना बे बिथिं नाव बिदि हाबा मावनायखौ नायोब्ला माने गोदो गोदायनिफ्राय गोबां सहसिन जाबाय आरोना गोदो गोदायनि समाव गोबां हाग्रा जि बानलुफोर बा माबा मोनसे आबाद मावोब्ला बेखौ सनस्रांनो बा बुग्लेबनो गोबां आदब बाहायनांगौ जायोमोन। माने दानिया जों नायोब्ला बे प्लास्टिकजों खोबनाय जाहैबाय नालाय, बे खोबनाया माने हाग्राफ्रा इसेबां जौनो हाला माने देरनो हाला आर ना प्लास्टिकजों खोबसिन जाबाय नालाय। खोबसिन जा - खोबसिन जानायनि उनाव बे हाग्राया थैलांजोबनो होनो माखासे बेसु जिस थुफ्लुंनाय जायगा बेयावल' रजुनो हासिगोन नालाय बेखौ फुनो थाखाय इसेबां सम नांला माने। माने आरो बेबायदिनो हालदैयानो जा मायानो जा सिबिं सबायानो जा बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला माने गोदोनि समाव हालौवनानै फैयोमोन, नाथाय आथिखालाव हालेवनानै फोनायखौ नुनो मोनला। माने हाथाय बाजाराव थांनानै बै ग्लायसिल होनो ना नोंथाङाबो मिथिखागोन जा नांगौ।
औ औ।
हाग्रा जि थैयो बे हाग्रा थैनाय मुलिखौ मानसिया मेसिनाव बानानै सारनानै हाग्रा एसेखौ देरहोनानै नै जेब्ला थैनानै हाग्राया हायाव बनाय बायदि जायो बा खोबनाय बायदि जायो अब्ला सिबिंनो जा, सबायानो जा बेफोरखौ सारनानै होयो ओरैनो हालौवालासिनो। बिनि गेजेराव बे फोखांनायनि लोगो लोगोनो हासारखौबो खेनसे सारनानै होयो। मानो होनबा आथिखालाव गोदोनि बायदि जाला नालाय गोबां हायानो रासि नारि मुवाफोर बाहायनानै थैलांनाय हमनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। दा बे बिथिङाव नायोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै। आरो बिद- बिदिनो बर'नि रायजो जानाय होनोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर'फ्रा माखासे अंगुबै गाननाय द्रेस बा गाननायनि जि गाननाय जोमनायनि माखासे आगजुफोर दङ दानाय लुनायनि थाखाय बानायना लानो बिदिनो गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने रायजो जाजेननाय समनिफ्रायनो गाव गावनो दाबोनानै लादों। जों नायोब्ला नुयो गोदोनि दिनाव थार बिदिनो जि दाग्रा बायदि मुस्रा बिदिनो इसानसालि थायोमोन गोदो। दा दानि बिथिङाव नायोब्ला जोङो रा बर'नि न'खरनियाव रावनियावबो मानि बेफोर आगजुफोरखौ नुनायानो खमसै माने जौसे- जौसे जौखोन्दोआव दाइ गुजिब जौ खोन्दोसोआनो गैला होननानै बुंजायो जों माने सोरबा नखर खरफा न'खरनैनि गेजेरावल' नुनो मोनसै। मानो होनोबा दा आथिखालाव गोनोखो मुगा होमबा बिगियानारि मुगाजों खारफानानै मिस दा बे मेसिन मेचिनफोरजोंसो दानाय नुसै जेरै गोदोनि दिनाव एरनाय आगरफ्रा गोबां दंमोन। नाथाय आथिखालाव बैफोर जि एरनो एरनो लानाय बेफोर आगरफ्रा माने इसेबां मोजाङै माने बर'फोरनि गानग्रा जोमग्रायाव बेरखाङो होननानै आं साना आरोना मानो होनोबा मा माखासे बिथिङावबो आगरफोरा गोमालांनो हमबाय। माने एरखांजोबनो हाला। आथिखालनि माने सुबुंफोरा बेखौ सोलोंनो नाजाला माने गोदो गोदायनि सुबुं फोरा माने जि दाउ बिरलांनाय नुयोब्लानो बेखौनो नायनानै एरखांनो हानाय गोहोआ दंमोन जाहैदों। नाथाय जों आथिखालनि सुबुंफोरनि जि मावनाय हाबा बेखौ बिराद माने सोलोंथाइ गैयै बायदिखौ नुयो आरो ना माने गोदोनि समनि बायदि आरो ना। बुंनो थाङोब्ला माने आथिखालाव एसे दडेभलपसिन जादों होनना बुंनो हायो नाथाय गोदोनि नि समनि बायदि जि आ आखाइजों बानायनाय बुस्थु बेफोरो एसेबाबो खम जादों होननानै आं सानो आरोना।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा? नोंथांनि फोरमायनाय बायदि बिगियानारि मुगानि।
मा होननानै बुङो नोंथां? ओइ नोंगौ गोदोनि समाव गोबां दोरोङारि आदबजों मावोमोन आरो ना। दाथ' गोनोखो मुगानि गोदान ओंखारनाय आगजु बा टेक्न'लजिजोंसो मावो।
औ औ औ।
बेफोरावहाय बेफोरावहाय गोबां आबाद मावनायफोराव गोबां गोरलै जानानै फैबाय आरो नोंथां।
उम उम।
जेरैबायदि गोबां बिराद खस्थ' जायोमोन जिब जुनार लानानै बायदिसिना खामानिफोराव ओ गोबां खस्थ' जानानै फैयोमोन आरो खामानि दामानि मावनायफ्राव। दानि दिनावथ' टेक्न'लजि गोनोखोनि आदब जि बा जिबायदि मिसि सिनारि बायदिसिना ओंखारबाय बेजों गोबां खामानिखौनो जों खम समनि गेजेराव मावनो हायो आरो।
औ औ गोबां सम बासायनो हादों माने बैफोर आथिखालनि मुगायाव आरो गोदोनि मुगानिफ्राय।
औ औ नंगौ।
दा बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोङो मोजांबो होननानै बुंजायो माने गोबां सुबुंफ्रानो बांद्राय खस्थ' गैयालासिनो नांगौखिनि आबादफोरखौ माने गोरलैयैनो मावनो हायो आरो दा नोंथाङासो बुंलांबाय दहायल'सो। माने मा होननानै बुङो गाननाय जोमनाय नोंगौ गाननाय जोमनायाबो गोदोनि समाव गोबां मा होनो गावनि आखाइजों दानानै दिहुननाय सिफोरमोन आरोना नाथाय दानि दिनावथ' मेचिनजों बानायनानै सो दिहुननाय जायो गोबां गस्लाफोरखौ। नङा होमबा नोंथां गाननाय जोमनायफोरखौ। दा बेफोरखौ नायोब्ला ओ दानि जिथुुबा गाननाय जोमनाय बेफोरो आगोलनिख्रुइ गोबां मा होनना बुङो सितायलिस माने